हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां
औ औ खोनादों नोंथां
औ मा खालामगासिनो नोंथाङालाय
अ नै आङो मोनानि जानाय आदारखौ जाखांनानै ओरैनो दंथ'यो नोंथां
औ नोंथां
नोंथाङालाय
आंबो नै जिरायना दङ र'
अ बिदिब्ला जोङो दसे ओ सावरायदिनि नामा नोंथां
औ सावरायजागोन नोंथां
औ
ओमफ्राय जों दिनै सावरायनोसै ओ जोंनि सुबुं जिवाव उन्दैनिफ्राय लानानै देरनायसिम जोंहा मा मा बिबान थायो बेनि सायाव सावरायनोसै आरो नोंथां
औ औ दे नोंथां जागायदो जोंहा
औ जोंहा उन्दै आरोना
औ
जोंथ' बिमा बिफानि खोथा लाया नालाय उन्दै समाव
औ
गोबाङानो
औ
बे समाव जोंहा नायनो थाङोब्ला बिमा बिफानि खोथा लानो नांगौ बा फरायसे फरायसालिफ्राव थांनांगौ थांनो होब्लाथाय बा फोरोंगिरिफ्रा मा बुङो बेखौनो मानिनांगौ आरो
औ
जायखौ जों बुङोना मोजां गथ' होननानै
औ
जों उन्दै समाव बेबायदि जानांदों
औ
लोगोसे उन्दै समाव जोंहा खारनाय बारनाय गेलेनाय बायदिसिना माने गेलेनायफोरखौ गेलेनो नांगौ आरो
औ फरायनायजों लोगोसे आरो नङा होमबा नोंथाङा
औ औ लोगोसे बिमा बिफाया बुंनाय खामानिफोरखौ मावनो नांगौ आरो बेफोर जोंनि बे बिबान आरो बुंनो थाङोब्ला
औ
नङा होनबा नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां
ओमफ्राय बिनि अनगायैबो जोंहा जेब्ला उन्दै बैसोआ जोबलाङो बा उन्दै समा जोबलाङो जों जेब्ला देरो जेब्ला जोङो हाइ स्कुल बायदि समाव जों फरायो अब्लाना जों आरो बै जोंनि लाइफनि फारसे साननो नांगौ आरो जोंनि जों फरायनानै मा जाहैगोन जोङो मा खालामनो नांगोन जोङो मा खालामब्ला मा फरायब्ला जोङो जिउआव साक्सेस जानो हागोन बेनि बागै जों सानहरनो नांगौ आरो
औ नंगौ
लोगोसे जोंनि जोनोमगिरि बिमा बिफाखौ माबायदि जाहोनो नांगौ माबायदि जों बिसोरखौ जोंखौ जाहोनाय खस्थ'खौ बिसोरनो माबाददि जोङो ओ मा होनना बुङो बेखौ बान्था महरै होफिननो हागोन बेखौ जों साननो नांगौ आरो
औ नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां
दा बिदिनो जोंहा जेब्ला जोङो हाबा जानायनि सम जायो बा बैसो जायो बै समावबो जोंहा गोबां बिबान थायो आरो बेनि बागै नोंथाङा एसे बुंनानै होदो जोंहा जेब्ला हाबानि बै सम जागोन बै समाव जोंहा माबायदिफोर बिबान दङ बा मावनांगौ
औ औ आं जागायनि माने नोंथाङाथ' आंनो फोरमायलांबाय जे जोंहा उन्दै समावहाय जोङो लेखा फरायनाय लेखा फ फरायनांगौ लोगोसेनो माखासे गेलेनायफोर बेफोरखौबो लांफानांगौ होननानै बुंदों नङा होनबा नोंथां औ थारैनो जोङो फरायनायजों लोगोसे बेफोरबायदि माखासे ओ गेलेनाय मोसानाय मेथाइ खननाय बेफोरखौ लांफायोब्ला जोंनि जिउआव गोबां खामानि होयो आरो मानो होनना बुङोब्ला जोङो आथिखालनि मुगायाव जोङो फरायनानै साफ्रोमबो सुबुङानो जे साख्रि मोनजोबो बे नङा अब्ला जोङो उन्दैनिफ्रायनो जोङो बेफोर हुदाखौ खालामलाङोब्ला जोङो जिउआव बैफोरनि गेजेरजोंबो थांना थानायनि राहाखौ जोङो मोननो हायो आरो आथिखालाव आरो उन्दै समावथ' जोङो बिमा बिफानि खोथाखौ मानिखानांगौ मानो होनना बुङोब्ला जोङ उन्दै समाव जों जेबो साननो रोङा बिनिखायनो जोंनि गेदेरफोरा फोरों गिरि बिमा बिफा बा गावनिफ्राय गेदेरसिना जा बुङो बेखौनो जोङो मानिनानै सोलिनांगौ मानो होनना बुङोला जोंनिफ्राय सिगांसिन बिसोरो बुहुमाव फैजेनदों नङा होमबा बिसोरो बुहुमनि गासैबो बारहावा मोजां गाज्रि बेफोरखौ मिथिनायनि गेजेरजों माने जों जोंनि गथ'फोरखौ माने सामलायनो नागिरो जे माबायदि लामाजों थाङोब्ला बिसोरो मोजाङाव थांगोन बिनिखायनो बिसोरो माखासे खामानि मावनो मावनो जुदि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ रा गाज्रि खामानि मावनो लायोब्ला माने बादा होनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां उम।
औ बेनिखायनो माने जोङो ओ बिमा बिफानि बोसोनखौ मानिनानै सोलिनांगौ अब्लानो ओ सासे मोजां ओ सासे मोजां फरायसाजों लोगोसे जिउआवहाय जाफुंसारनायखौ जोङो मोननो हायो आरो नंगौना
औ नंगौ।
औ बेबायदिनो जोङो जेब्ला ओ जोंनि ओ जिउखौ दानाय दानायनि सम जेराव जोङो जि थाखोखौ फास ओ जाखांनायनि उनाव जिनै जिसे जिनै बै समनिफ्रायनो जोंहा माने जों जिउआव मा जाहैगोन बिनि सायाव साननो हानाय मोनसे साननो हानाय केपासितिया फैयो आरो जोंनियावहाय बबे लामाजों थांब्ला माने जिउयावहाय माबा मोनसे जाहैनो हागोन बे बेफोरखौ सायख'नानै लानो हायो आरो जोङो
नंगौ नोंथां औ।
औ बेबायदिनो जोङो बे ओ नोंथांङा आंनाव दानि बावैसो मोनसे सोंलु सोंदोंमोन जे हाबानि उनावहाय जोंहा मा मा मावनांगौ बिबान थायो होननानै नङा होनबा? ओ औ हाब हाबानि हाबानि उनाव हाबानि उनावथ' जोंहा गोबां बिबान थायो जेरै जोङो ओ जोङो बेखौ साननांगोन जे हाबानि उनावहाय जाय माने जोंनि जोनोमगिरि बिमा बिफाया जोंखौ उन्दैनिफ्रायनो माने ओ फेदेरनानै फोलावनानै फोरोंनानै जोंखौ ओ बेबायदि गिदिर गोलाव खालामबाय आरो बे बिमा बिफाफोरखौ माने ओ उन्दै समाव जोंखौ जाबायदि जोथोन लाबोदों आरो बिसोरो बोराय बुरै जायोब्ला जोंबोथ' सानसे हाबा जुलि जायोब्लाथ' जोंबो सानसे समाव माखासे बिबानफोरखौ जोंनि सायावनो लानांगौ जायो नङा होमबा? बेनिखायनो माने बिमा बिफाखौहाय ओ सिबिनो रोंनांगौ आरो जे उन्दै समाव जाबायदि बिसोर जों ज जोथोन लायो थिग बेबायदिनो जोंबो हाबानि उनाव बा जोङो ओ देरोब्ला बिमा बिफाखौ सिबिनो रोंफिननांगौ आरो नङाब्ला जोङो बिमा बिफानिफ्राय गोबां माने ए साव मोनो नङा होमबा? जाय जोंखौ जोनोम हो जोनोम होदों जोनोमगिरि बिमा बिफाया नङा होमबा?
नोंगौ।
ओंखायनो आं सानो बे हाबानि उनावहाय जोंहा गोबां मावनांगौ बिबान थायो जेरै न'खर सामलायनायनि बिबाना बो हाबानि उनावनो फैयो आरो लोगोसेनो बेनि उनाव ओ फेमिलिया बाङोब्ला बेफोरनि माखासे बिबानफोरखौबो रुजुननानै लानांगौ जायो आरो न'खरखौ सामलायनो थाखाय जोङो गोबां माने ओ खामानिफोरावबो मुखुब जानानै थानांगौ जायो अब्लासो माने जोङो गंसे न'खरखौ मोजाङै सामलायलांनो हायो आरो।
नंगौ नोंथां थारैनो नोंथाङा सैथोखौनो बुंदों जोंहा गोबां मावनो गां बिबान थायो जोंनि जिउआव आरोना? बिमा बिफा मानोना जोंबो हाबा जाखांनायनि उनाव बिमा बिफानि महरखौनो जोंबो मोनहैफैनाय नङा होमबा?
औ।
ओंखायनो जोंबो गावनि बिमा बिफाखौ अननो रोंनाय जानांगोन बा सिबिनो रोंनाय जानांगोन। बिसोरखौ बुजिनो रोंनाय जानांगोन आरो होमबासो जोंबो फैबाय थानाय जिथु बा गावनि फिसा बेफोरजों माने जाहाथे बिसोरबो जोंखौ बुजि मोननाय जाहोयो आरो।
औ नंगौ बेनिखायनो बुंनायसै जायो नङा होमबा ओ सोलोंथाइजों लोगोसे से आखल आखुखौबो माने सोलोंनानै दानानै लानांगौ होननानै उन्दै समावनो माने जाय मानसिया माने फो फरायनानैल' नोङो गेदेर गोलाव बा साख्रि बाख्रि माव मावनानै जुदि बे मानसिनाव आखल गियानो मोजां नङाब्ला माने बैफोरबायदि सुबुङाबो माने गाव गावनि बिमा बिफाखौ ओ सिबिनो रोङै जानायखौ जोङो जोंनि समाजाव खायफा नुनो मोनो आरो बेफोरो माने उन्दै समाव मोजां आखल आखु दानानै लानो रोङैनि जाहोनावनो जादों होननानै आं सानो आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ थारैनो
औ बेनिखायनो फरायनायजों लोगोसे मोजां आखल आखु दानाय उन्दैनिफ्रायनो माने गुरै आखुनि गेदेर गेदेरमा सुबुंफोरनि बुंनायखौ खोनासंनानै मोजां लामाजों आवगायलांनायखौ आङो माने आवगायलाङोब्ला मोजां जायो होननानै आं सानो नोंथां।
औ नंगौ थारैनो आरो ओ हाबा जानायनि उनाव जा जिथु बिबान बे बिबानफोरानो जाबाय गावनि फिसा जुदि फि-फिसा जेनेबा फिसाफोरखौ मोजाङै गियान फोरोंनाय बेफोरनो आरो नङा होमबा नोंथां? बेफोरखौबो सासे मोजां मोजां सुबुं सुबुं सम्पद खालामनाय आरो लोगोसे गावनि हारि माहारिखौ नायनाय गावनि हारिखौबोथ' मोजां मोननाय जानांगोन नङा होमबा?
औ नंगौ नंगौ
औ आरो गावनि फिसाफ्राबो औ नंगौ नोंथां दे बुं नोंथां?
जोंनि औ खोनादों नोंथां?
औ दे बुं नोंथां
औ जोंना समाबो जाबाय नोंथां बिदिब्ला रायलायनायखौ बेखिनिावनो दोनथ' जासिगोन नामा?
औ जागोन नोंथां जेबो नङा जों रायलायफिनगोन जों जेब्ला सम मोनगोन औ औ दे